हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ खोनादों खोनादों खोनाबाय नै
आ
दायो खोनाफिनबाय ना हेलौ नोंथां अ
एसे एनैआ दवाद उम एस बे नेटवादनि पब्लेम जादों नोंथां
उम हम सावरायफिनसै नामा नोंथां
औ सावरायजायो
अ दे होमबा नों जागायफिननायलाय
औ जों माने ओ मानि